खोनादोंना नोंथां?
औ खोना
बिदिब्ला नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन
दिनैनि जि सावरायनो गोनां आयदायानो जाबाय दावबायनाय बे आयदानि सा- सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
नंगौ नंगौ दे जोबोर मोजां आयदा
बिदिब्ला जोंहा जिहेथु दावबायनाया जोंनि मानसिनि जोबोद गोनांथि। थार मोनसे बाहागो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
जों दावबायनायखौ जोंनि थाखाय आ एंगार हायै बाहागो। बो होनना बुंनांगोन मानो होनोबा जों दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्रा एबा माखासे गियानफोर बुथुमनो हायो नङा होनबा नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
नों थां नंगौ। हेल' नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आंखौ जिहेथु जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियानफोर बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो जोङो जायगा दावबायनायनि थाखायबो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो गोनां जायो मानो होनोबा जों जोङो दाबसे जायगायाव दावबायनायनि सिगां बै जायगानि थासारि एबा माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनाबो लानो गोनां जायो। आरो माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनो गोनां जायो। थिग बेबादिनो नोंथाङा बै दावबायनायखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जिहेथु दावबायनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ नाजानोसै जाखिनो हायो ओ दावबायनाय होनोब्ला बुङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जेरै नोंथाङा बुंलांदों मानो होननानै बुङोब्ला दावबायनाया जोंनि देहाजों सोमोन्दो गोनां जोंनि देहाजों सोमोन्दो गोनां माबोरै होननानै बुङोब्ला जों जेराव दाबसे जायगायाव दावबायहैयो अब्ला जोंनि गोसो गोरबोआ गोजोनै लोगोसेनो जों जेब्ला दावबायथिंबायो अब्ला न' ओरैनो जेब्लायनानै थाबाय थायो अब्ला जोंनि जेरैबायदि
सानाय सुनाय बेफोरबायदिया जोङो ओरैनो न'आव जदाम ब्लेना थाबाय थायोब्ला बेफोरबायदिहाय जा गोरलैयै सोमजिबाय थानो आसा थायो। लोगोसेनो जों जेब्ला बबेबा मोनसेयाव दावबायहैयो अब्ला जोंहा न'खराव जाखिनि दुखु दाहा दं जेब्ला जों बबेबा मोनसे गोजान जायायाव दावबाय हौयो अब्ला जों बै बेफोरखौहाय ज जों दसे समनि थाखायब्लाबो जों गावनि दुखु दाहाफोरखौहाय ज बावगारनानै बैयावहाय खुसिखौ दसे समनिफ्रायबाबो बजबनानै लानो हायो‌‌। आरो बेजों लोगोसेनो जेरै नोंथां बुंलांखानाय बायदि जों दावबायोब्ला गोबां सोलोंथाइ लानो हायो। बेजों लोगोसे जोंहाय जा गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जों दावबायदिंबायोब्ला जोंहा गावनि नलेजबो बांहोनो हायो। सोलोंथाइजों लोगोसे जों माखासे खामानिफोरबो मावफैनो हायो। जेरैहाय जे जोङो नोंथां बुंनाय बायदि गुबुन जायगायावहाय जोङो माबा मोनसे
एबा खामानि मावनो थांनायनि सिगांबो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जे जाखिनि गोनांथिफोर एबा मिथिनानै लानो गोनांफोर बैफोरखौ मिथिना लाग्रोनांगौ दावबायहैनायनि सिगां मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जायगाफ्राव एबा गोजान जायगायाव दावबायहैनायाबो एबा गोरलै बाथ्रा नङा। मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला बिनि सोमोन्दै जोङो एसेबाबो मिथिनो लाग्रोनांगोन जे बे ओनसोलाव माबायदि बै जायगायाव माबायदि सोलियो जुग बिनि थासारिया माबायदि बेजों जों गोरोबनो हागोन ना हाया जों बैफोरखौ नोजोर होनानै न नायोब्ला जों दावबायहैनो हायो जे बेफोरखौ एसेबाबो सिगाङाव गुबुन गोजान जायगायाव जेरै जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जा बेरायहैयोब्ला बेफोरनि ओ मिथिनायनि थाग थियारिखौ खालामग्रोना लानांगौ आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो।
जिहेतु नोंथाङा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायखो? जिहेथु आसाम आसामनियानो होन जिहेतु गुबुन आसामनि बायजोआवनो होन एबा जोंनि हादरनि गुबुन जायगायावनो होन। नोंथाङा एसे फोरमायनो - हागोन नामा?
नोंगौ ओ बे- बेफोरबायदिथ' आं आसामनि गुबुन बाहेरा बेरायनो आरो बेफोरबायदि जोंनि भारत हादरनि गुबुन जायगा बेरायनो होन होनबाथ' आं बेफोरबायदि बेरायनाय जायाखै। नाथाय बे जोंनि गुवाहाटियाव थानाय आसामावनो थानाय बे जेखिनि जु आरो जेजोंहाय लोगोसे बे सिराखाना ओ बैयावहाय जा आं थांबाय ओ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनो जे बेफोरबायदि जायगाफ्रावहाय जा बेरायहैयोब्ला एबा दावबायदिंबायोब्ला
मानो होननानै बुङोब्ला जों बैयाव जे खिनु जोंनि आसामाव थानाय बे गुवाहाटीनि सायदजा गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर जों नुनो मोनो । नङा होनबा नोंथां?
स बेफोरखौ जों नायनानै मिथिनो मोनगोन दे जों बेखौ बिजाबआव सो फायोमोन ना जों बेखौ मोखां महराव नुनो मोनदों। जा बिखिनि बुस्थुफोरखौ जा मोजां मोजां बु जों जायखिनि बिजाबाव फरायबोदों स' बेखौ जोङो फरायसालियावनो सानोदि जों बेखौ माब्लाबाबो खेबसे नायगोन एबा माब्लाबाबो नुबा हामगौ बेफोरबायदि साननानैल' थायोब्ला जोनि एबा जोंनि गोसो गोजोननाय एबा जेबो गोजोननाय नङा । आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सुबुंफोराहाय जा फरायसाफ्रा जा आथिखालाव सोरबा खायफा खायनैानो गोबाङा नङाब्लाबो खायफा खायनैयानो गावनो रनसाय लिरनानै सेबखांनानैबो लाखियो आरो बेजों लोगोसे खन्थाइफोर रायथाइफोरबो लिरग्रा सोमजिदों स बेजों लोगोसेनो जों बेफोरबायदि गुवाहाटिनि जुफोर बायदियाव थाङोब्ला
एबा दावबायहैयोब्ला जोङो बैफोर गोबां रोखोमनि फरायसालियाव एबा फ लेखायाव फरायबोबाय थानाय जों जाखिनि जिब जुनारफोर बेफोरखौ जों गावनि रायथाइ एबा
रायथाइ-खन्थाइ बेफोरबायदि सेबखांना लाखिनो हायो । जायखौ जों इयुननि थाखाय गोनांथि होनानैबो साननो हायो।
औ नोंथां । नोंथाङा जिथु दावबायनायाव माजों दावबायखो? मा हान्था मेलाजों दावबायनायमोन बासजों ना ट्रेनजों? जितु नोंथाङा ट्रेनजों दावबायफेरबाय नामा?
औ औ नंगौ नोंथां आङो जि थाखोआव फरायबाय थानाय समावनो आङो जोंग स्कुल जों थांदोंमोन स्कुलनिफ्राय जोंखौ लांदोंमोन स' बे जों दावबायहैनायाव जोङो ट्रेनजों थ थाङाखै बासजों थांदोंमोन आरोना बे गुवाहाटिनि जुसिम नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु आरो नोंथाङा ट्रेनजों दावबायफेरबाय नामा जायखिजाया जायगायावहाय?
ओ बेफोरबायदि ट्रेनजों दावबायहैदों होनोब्लाथ' जेरैहाय औ बे जोंनि बे गुवाहाटियावनो थानाय जिहेतु साइन्स मिउजियाम ज आं बेयावहाय जा ट्रेनजों थांखांबाय औ ट्रेनजों थांनानै जों बेवहाय सायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों औ औ
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा ट्रेनजों दावबायबाय नङा होनबा? खोनादोंना नोंथां? जिहेथु ट्रेनजों दावबायनानै नोंथाङा गुवाहाटिसिम थांबाय
औ
जिहेतु ट्रेनजों दावबायनानै नोंथाङा गुवाहाटिसिम थांदों नङा होमबा नोंथां खोनादों ना? जिहेथु नोंथाङा बै ट्रेनजों दावबायनाय समाव नों जिहेथु माबादि साखा फारा जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ट्रेनजों दावबायनाय समाव मा बायदि साखा फारा जानांगौ आरो एबा सांग्रां जानांगौ एबा मा मा नेमखान्थिफोरखौ फालिनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा हागोन नामा नोंथां
औ औ जोबोद मोजां सोंथि जों बेबा बेफोरबायदि ट्रेनफ्रावहाय जा दावबायनो होनोब्लाथ' जोंनियावहाय जाों खायफा खायफा जेरै ओनसोलफ्रावहाय जोंहा ट्रेना सानाव थाया गोबां बिदि गोजान गोजान जायगाफ्रावहाय दावबायनो थाग्राफ्रा गोबांफोरानो हरावहाय जसो मोननो थाङो बिनि थाखायनो गोबां साखा फारा जानांगौ जायनि जाहोनाव जा ट्रेनाव मोजां गाज्रि सुबुं लोग मोनगोन बे जों बुंनो हास'वा ओ बेनि थाखायनो जों गावनि जिखिनि गानग्रा जि जोमग्राफोर बेफोरखौ मोजां मोजाङैनो लाखोनांगौ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो थांनानै थाहैनायनि जाखिनि जायगा बेफोरखौ थागथियारि सिगाङावनो खालामग्रोनानै लानांगौ आरो बेजों लोगोसे ट्रेनाव जोङो जेब्ला थांगोन एबा दावबायगोन ट्रेनाव दावबायोब्ला जों बेफोरबायदिनो जेरै जोंनावथ' आखाइयाव गासैखालि जामबुं थायो लोगोसे फैसा थाखायो जे जोङो बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगोन जे खाथियाव माबायदि सुबुं दङ आरो नोजोर होनानायजोंल' जाया जों सुबुंफोरखौबो फोथायनोबो हाया स' बिनि थाखायनो आं सानोदि दावबायनायावहाय जा ओरैबायदि जानांगौ जे ट्रेनावबो दावबायोब्ला जोङो खाथियाव जाखिनि मानसिफोर दं बिसोरनि सिगाङावहाय जे जों मालाबाबो फैसाफोरखौ दिरुन नानै एबा फैसाफोरखौ सानाबा मोजां जायो। बेजों लोगोसेनो जोङो मबाइलफोरखौहाय जा ओरैनो बिनो लानायनो उन्दुयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जाया सानो आरो आं नोंथां
नोंथां जिहेथु दावबायनाय समाव जोङो गोबां सिनाय मोनै मानसि लोगो मोनो नङा होनबा थिग बिदिनो बिथांमोननि -फ्राय जोङो बायदिसिना जिराद एबा जाग्रा मुवाफोरखौ जानाङा होननानै बुङो। मानो जानाङा होननानै बुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां ओ मानो जानाङा होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां जाहोन थायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जायखौ जोङो ओ नोंखौ जेनेबा नों खाथियाव उन्दुदों एबा नों खाथियाव जेरायफादों स' नों नोंनि बेनि सिगाङाव जा फैसा साना देखायदों एब्ला बे फैसाखौ बियो लब जानानै थागोन एबा बियो नोंनि बे मबाइलफोरखौहाय जा बियो लब जानानैबो थानो हागौ आरो लोगोसे नोंनि माख माखासे बेसेन गोसा मुवाफोरखौ नोजोर बोनानै नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो नाजागोन जेब्ला बे बेफोरबायदि नोंनि बेसेन गोसा मुवाफोरखौ नुनानै बियो गावनि गोसोआव जा लुबैनाय सोमजिखाङो अब्ला बिफोरो ओ बिसोर गोसो दुथां गोसोनि मानसिफोराहाय जा ओ माखासे बेफोरबायदि बे जाग्रा मुवायावहाय जा गोबां रोखोमनि जेरैहाय खौहाय जोङो ओ दसे समनि थाखाय भिउस जानानै थायो जेरैहाय जा थामजि मिनिट से घन्टानि थाखाय स' बैफोर जों बैफोरखौ एबसार सिनाय मोनै सुबुं होलांनायखौ जायोब्लानो जों बेफोरखो जाफ्लांगोन एबा जोङो बेफोरबायदि भिउस जानांगोन जायखौहाय जा बै सुबुंफोराहाय जा आ जोंनि बे जा बेसेन गोसा मुवाफोर बेफोरखौ बिसोरो गोरलैयैनो खावना लानो हायो आरोना नोंथां स' बिनिखायनो दावबायदिंनायाव जा गोबां थाग थियारि जानांगौ होननानै सानो आरोना आं नोंथां।
औ नोंथां जोंहा समाबो जोबनानै फै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?